मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय
औ।
खोनादों।
औ।
आंनियालाय माबोरैथो जालायखो?
नै थाङा
गुबुनफोरनियाबो जादोंथ'।
बिदिनो
ओ हरनाय नुदों आं माथो मानसिफोरखौ बैयाव
नोंनाव
ज' ज' गोनाङाव बैयाव
बुदेरलायनायावसो जायो ना मा जायो थाय बुदेरलायनायावसो जायोना मायोथाय
जानो सोरनियाबा सोरनियाबो जायाखैथ' बिदिनो जागासिनो
नोंनियावल' जायो बेलेगनियाव जाया।
बेलेगनियाव
दाख्लैबो हरजेननायाव बिदिनो जानाया
ए। आंनियावबा मानो बिदि जाखो आंनाथ' नै थांबावबायानो
बिन्थ'
उम। मोनजाथ'वा
उ दा संदों
जोंहा मोनजासिगोन नै मा मा ओंख्रि संनो रोङो नोंलाय? औ मा मा ओंख्रि संनो रोङो नों?
आंङो
अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि
ओमफ्राय नारजिखौ नारजिखौ संफेराखै
नारजि संफेराखै?
सबाइखौबो संनाय जायाखै।
जानोखौ रोंगौ संनोखौ रोङा?
ओहो संनोखौ रोंगोनदां।
संफेराखै आरो ना गोथाव मोनो दा संनो? जानो?
औ।
गोथाव ने?
गोथाव
औ अखा हागोन फानावथ'
ए हाबा हामगौलै गाबोन गायनो मोजां जानायनि
हाबा मोजां जागोन जोंनाबो न'निया गायखांनाया
ओं।
रानस्राव जोबबाय गावब्रा जोबलायबाय हायानो
दहाय बिदि खस्थ' गायनादों
उम गायखांनाया जोंना गावब्रा जोबलायबाय हाया रानख्राव जोब्बाय न'निया
दा बे अखा फैबा मोजां जाफिनो दा
अखा ओ मोजां जागोन ब्रा
बो अखा मोनथाराबाबो माबादि जागोन बे
अखा मोनथाराबा मोजां जानाय नंला
दैजों मोन
उम उनावहाय फिथाइआ मोजां जानाय जोंना दै मोना ना‌ दंग'नि दै गैयाना
उम।
नोंसिनि थिंजायसो मोनो।
मोनो मोननाया‌ ओमफाय बो हायालै
ए बोनो हाया
मेचिन मथर थाबासो जागोन दा
औ हायाना इजोबो जोंना गोथौ थार
उम
गोथौआव गोथौ थाराव ना अखानिजोंनो माबायो आरो
अखाजों मोजां जायो अखानि अखा हानायजों मोजां जायो अखा हाबानो गोबावजों गोबावजों हाबाबो दै थाबानो मोजां जाबायब्रा बै माबासिमल' नांगौलै सोमखोर सोमखोर जाजासिमल' नांगौ अखाखौ जोंसिं जायनिया बिदिनो गायग्रा नालाय जों सिंजाय बिगायाव बारा बुरजा बिगायाव बारा बुरजा बुरजा नांलाब्रा खोनाया
दाख्ललिफोरसो हाबाय थाबाय दा गैला होनदां
उम दाख्लिलाय माथो ओरैनोसो खेरेब खेथेब खेरेब खेथेबसो हादों दा खेरेब खेथेबसो हादों दाख्लै हानायालाय आमथिसुवानि सिगाङाव साननै ना सानथाम सिगांलसो एसे बुरजा हाबाय इनिफ्राय सिगाङावलाय ओरैनो गैया
उम
हामसुवआ बायलायबाय गैला लाय
उम
गाबोन गायखांबा न'आव फैनोसै
औ बेलासियाव लागै थांसै
ए फ्राय बेरायहैया जेरावबो
बबाव थांनो ब्रा थां
लोगोआनो गैया होनदो
उम हो
बेराय हैनो लोगोआ फैया ने
उम
उम गैया बेरायहैनो होनलायनाय लोग लालायनाया अबावथो जाखो थांनायानो जायासैनो
ओम
औ माइ गायखांबा थांसै माइयाथ' गायखांखाबाय
सम मोनबा थांनांसिगोन बेरायनो खनसे
औ
मालाय आब'मोना दाख्लैना मिया बेैरायहैदों‌ खोमालै
ओम बेरायहैथों इस्रा
बिसोरो आब' साबेसे थांदोंथाय बुरजायानो थांदों खोमा
गारि गोनां
ओम लानो हाबासोमोन आब'आ खुनुरुखुम
उमहो
खस्थ' मस्थ'नो लानो हाबाय होनदा आं आब'खौ नोंसानिया
उम
दाबोथ' जोबाखै खोमा हरबावनांगौआ
दा जोबबाय दां
सोर ने
जोबबाय खोमालै
जोबबायबाथ' मोजां जाबायलै
ओमफ्राय जेरावबो थांथ'थारनाङाखै ने बिनिया?
उमहो
औ
गैथ' थारा दा
दा गैथ' थारा?
आं नोंखौ न'आवसो दं नामा सानदोंमोन।
गैया
ओम
मैया हरनो होननायाबो मेंनानै उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुदों आं
मैया गैया आंबो रायलायखायाखै
ओम
बे नोंनो सानाव औ
बार'थायाव
आं आं हरबा रायज्लायनो होनना हरदोंमोन दा नों दुब्लियावसो दंहैयो होननानै बुंदोंमोना माइ गायदों होननाया बेलाबाल' रायलायखादों आं खनसेल' ओमफ्राय इनिफ्राय गैखाया आं रायलायखायासै रावजोंबो रायजलायखायासै सासेजोंबो रायज्लायदों आं
उम
दुब्लि बारियावनो रायज्लायदों आं
रायलायलै ओरै ओरैनो थानायावनो रायलायनांगौ। एरनायावनो एरनाय
दै दै सोनायावनो रायज्लायगासिनोब्रा आं थाबाय थाबायनो
उम
ओरै दै सोनाय नायगासिनो ओरै रायज्लायगासिनो
फोथारावथ आरामसे नांसिनबावसो
उम जोंनियाबो नै लामायाव गामियाव ओंखारनांगौ लामायाव ओंखारबा मोजां नाङो। ओमफ्राय बेयावबासो न'आव थांबाथाय दा गैला रायलायनोबो हाखाया दावरावनो।
उम
हाखाया उम। खाम जानो लिंहरगासिनो दहायनिफायनो
जाहै गोरदो नङाबा।
जाहैनांसिगोनानो ओमफ्राय नोंनासो फैयानोबा
दायो नायफिननायसै र' दा थांनाय नंथला बे मा जादों बेबा
दा नायनायफिनसै जाखांना खालामफिनगोन आं
औ
औ
ए
दे